खुलुमबायबाय
खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय।
नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
नंगौ नोंथां।
ओरैनो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं जेनेबा?
नै नोंथां, आङो जोगोनार गायनायनि आबादावसो दंफैयो मुलि होनो नागिरदों।
अ अ नंगौ नामा नोंथां? जोगोनार गायनो औ होनोमबा नों थाङा जोगोनारखौ गोगो माबा मा होनो एसे बुरजायैनो आबाद मावदों नामा नोंथां?
औ नोंथां आं बेजोंनो बेफार फालांगि खालामनानै दंगासिनो बेजोंनो मुलाम्फ आरजिनानै नखर सालायगासिनो दं आं नोंथां।
अ नंगौ नामा ए दे बिदिब्ला जोगोनार गायनायाव जो जों मा मा जेनेबा मुलि होनांगौ बेफोरनि सायाव एबा गायनायनि आदबखौ इसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां जोगोनार गायोब्ला मा मा मुलाम्फा दङ, मा माबोरै बेखौ फेदेरलांनांगौ? माबोरै रांखान्थियाव रांखान्थियारि आरजिनो हायो? बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायनोसै आङो। सिगाङावनो जोगोनार गायनोब्ला जोगोन बेखौ जानला मोनला जायगायाव गायनो हानाय नङा बेहा मोनसे जायगा थिखानाय दंखायो जायखौ बुङो एसे गुदुंहां जायगायाव गायनाय जायो बेखौ बांसिनानो गोलोम बोथोराव गायनाय जायो आरो नोंथां। बिनि जाय जायगायाव गायगोन बे जोगोनारखौ गायनोब्ला बे जायगानि बिदुं एबा गुदुङा नैजि डिग्रि सेलसियासनिफ्राय थामजि डिग्रि सेलसियासनि गेजेराव जानांगोन आरो बेवहाय मा जाय जायगायाव जोगोनार गायगोन नोंथाङा बे जायगायाव दै जमा जानो मोननाय नङा आरो दैया अखा हायोब्लाबो दैया गसरनानै थांनो हानाय मोनसे केपासिटि जानांगोन आरो बे जायगाया एसे गोजौ जानांगोन आरो बिनि पिइस लेभेल जायखौ पटेनसियेल पटेनसियेल हाइड्रजेन बुंनाय जायो बियो द दमिकनिफ्राय स्नि दशमिक बानि गेजेराव थानांगोन आरो नोंथां बियो एसिडबो जानो मोननाय नङा बेसबो जानाय मोननाय नङा हाया निउट्रेल जानानै थानांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा मोजां बिबांनि आबाद खालामनोब्ला बा नोंथाङा रां खाव-खान्थिया आरजिनो सानदोंब्ला रां खावरि आरजिनो सानदोंब्ला नोंथाङा नोंथांनो मा नांगोन गोबां बिबांनि हा नांगोन एबा गुवार बिबांनि हा नांगोन बिदिनो बा एबा जि बिगानि गेजेराव नांगोन आरो नोंथांनो माखासे लेबरफोर नांगोन आरो नोंथां खामानि मावनो थाखाय मानो होनबा नोंथाङा फालांगिनि थाखायसो बानायनो नागिरदों नखराव जानो थाखाय नङा। बेनि उनाव नोंथाङा हालौनांगोन आरो हालौब्रा नैनिफ्राय थाम बारसो हालौबाय हालौनांगोन हालौखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव माखासे गांसो गांलाफोर लेथ्रा बुस्थुफोर थायोना जेरै हाग्रा राननाय फोर बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो साफा खालामनानै लानांगोन आरो माबानो ओ देखार दालाफोरखौ मै होनानै बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो बेगर, जोलै नोंथाङा नार्स सारिनिफ्राय लाबोदो जाय बुस्थुआ मा होनो मोजां जोलैनि जेरै नोंथाङा नार्सारिनिफ्राय लाबोनो हागोन ओइस वाइ बि सिद होननाय जायो जायखौ हाइ एल्डिं भेराइटि सिट होननाय बुंनाय जायो बे बुस्थु गायोब्ला नोंथाङा जोबोद मुलामफा मोननो हागौ मानो होनोबा बे बिलाइनि माबायाव एम्फौ जानो नागिरा आरो नोंथां नोंथाङा बेखौ डायरेक्टलि नार्सारिनिफ्राय बा दखाननिफ्राय लाबोदो एबा एग्रिकालसार दिडिपार्टमेन्ट एबा फरेस्ट एबा आबाद बिफाननिफ्राय लाबोनानै नोंथाङा गायफैनो हागोन बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला गायनो नागिरो अब्ला ले- नोंथाङा बुरजा लेबारफोरनि मदद लानानै गिदिर गिदिर आलि बानायनांगोन आरो गिदिर गिदिर आलि बानायनानै मा खालामनांगोन नोंथाङा आलिनि सायाव प्लास टिक बना होनांगोन प्लास्टिक बखांनायनि उनाव नोंथाङा सिखानि मददजों गल गल गल गल मा होनो प्लास्टिकखौ बिसिनानै होनांगोन बे प्लास्टिकखौ बिसिनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय बेवहाय मा होनो जोगोनार बि माबाखौ जोगोनार बेगरखौ हरनो थाखाय आरो बे जोगोनार रज' होनोनो थाखाय बेबायदिनो नोंथाङा ओ नैनिफ्राय थाम मिटारनि गोजानाव गायनांगोन आरो नोंथां बेनि गो- खाथि खाथि गायनो मोननाय नङा। बेनि उनाव नोंथाङा जिं जिं जिं मा होनांगोन हासार होना होनांगोन हासार बुङोब्ला जोंनि मोसौ खियानो सबसे मोजांसिन जायो आरो बेबादिनो उम पार हेक्टर एबा पार बिगायाव नोंनिफ्राय थाम बिगासो नैनिफ्राय थाम केजिसो जोंनो जोगोनारनि बेगर नांगौ आरो बेनि उनाव नोंथाङा बेबायदिनो गायदो गायखांनायनि उनावनो मा खालामनांगौ बेनि उनाव गाय जेला गायनोसै नोंथाङा खनसे बेयाव नाइट्रजेन आरिबो हायाव लगायफानांगोन आरो बेनि उनाव एन पि केे फार्टिलाइजार होनो जायफोर लकेल एग्रिकालसार एक्सपार्टनिफ्राय मोननाय जायो बेनाव एप्लाइ अर्गेनिक माने माखासे अर्गेनिक बुस्थुफोर बेफोरखौ मा लेन्डाव मिक्स खालामफाना होनांगौ आरो मानोे हायाव बेनि उनाव नोंथाङा गायखांदो गायखांनायनि उनाव नोंथाङा गायखांनाय लोगो लोगोनो मा होनांगौ दै एसे एसे एसे सारना होलांनांगौ जाय जायगायाव बेगर माबादोंमोन बेनि उनाव स्निनिफ्राय जिदाइननि गेजेरावनो मा खालामनांगौ दंफाङा जेब्ला माबाया रजयो अब्ला नोंथाङा मा होनो माबानिनि सायाव बोथोरनि सायाव नायनानै नोंथाङा मा दै लुना होबाय थानांगौ आरो आरो मालाबाफोर समाव अखा मोननो हागौ बेबायदि अखा मोनोब्ला नोंथाङा दै जमा जानो हागौ नोंथांनि आबाद फोथोराव नाथाय बे दै जमाखौ नोंथाङा जमा खालामनो मोननाय नङा बेखौ माबा माबि खालामनानै दानस्लायना हरनांगोन आरो नोंथां बेयाव दै जमा खालामनो मोनथारनाय नङा बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन ओ मालाबा मालाबा मा जायो बेहाय बेमार जायो आरोखि ना नोंथां बे बेमार जायै आरो मा होनो एम्फौ एनलाफोर जायो बेनि थाखाय एम्फौ एनला जायैनि थाखाय नोंथाङा बाजारनिफ्राय बायनानै मुलि सारफैनांगोन आरो आरो बे मोजाङै भिटामिन मोननो थाखाय नोंथांनो मा खालामनांगोन बाजारनिफ्राय लाबोनाय भिटामिन साबफैनांगोन बेनि उनाव जेब्ला गिदिर जायो अब्ला नों नोथाङा मा खालामदो मोनसे मोनसे मोनसे खानानै लानानै थांदो बेखौ मा खालामो? थर'खौ मा होनो गुसु जायगायावबो दोनानै मा खालामनो हायो दोनथुमनो हायो आरो नोंथाङा बेबायदिनो हलसेलावबो फाननो हायो आरो नोंथाङा जिरायनानैबो फाननो हायो जेब्ला बिथां माबाया बिबार होगोन ना जोगोनारा अब्लाथाय बेयावबो मोनसे मुलाम्फा दंबावो जोंहा बे जोगोनार बिजौखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो मा खालामो जोगोनारनि बिबारखौबो फाननो हायो आरो जोगोनार बिबारखौ मायाव बाहायनाय जायो बा सब जानायाव बाहायनाय जायो बेबायदिनो मा होनो जोगोनारनि आबाद मावनानै जोबोद रां आरजिनो हायो मानो होनबा बि बिराद दिमान्डआव दङ बेखौ बयबो जायो आरोखि ना फार्स्टआव फैसा गारगोन जोबोद खमावनो बेनि उनाव नोंथाङा जोबोद बिबांनि मुलाम्फा मोननो हागोन। बेबादिनो एसेनोसै नोंथां आङो आंनि बेसेन गोसा समखौ दिहुननानै नोंथांनो होनाय जाबाय, बोरै बोरै जोगोनारनि आबाद खालामनो हायो। बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा मा खामानि मावनानै दङ?
आंथ जेनेबा दा ओरैनो गैया गैनाया नों आं नोंथांनियाव मोनसे मा होनो जोंनि जेनेबा मा होनो ओ थाइजौ खान्थाल जानायनि बोथोरनिखौ आं एसे रायजलायनो सानदों नोंथांसिम औ औ नंगौ नंगौ नोंथां बेखौनो
दे बिदिब्ला फोरमायना होदो नोंथाङा
औ औ थारमाने ओ जोंनिया दा थाइजौ खान्थाल मोननायनि दोहोम जाहैबाय जेनेबा जोङो दा आरो रैमालि मोनो, थाइजौ खान्थाल आरो बेजों लोगोसे लिसु बेफोरबायदि मा होनो गोबां मा होनो दैज्लांनि जाग्रा फिथाइ सामथायाइ मोननो हादों आरोना, ओ बेखौ जोङो मा होनदों जेब्लासिम जों बै आमथिसुवा होनना माबाया फैया जोंनि जोंनिआव बेयाव मा जाया मा होनदों जोङो बेखौ जानाय जाया आरो ना आमथिसुवा जायागौ मानि जों बेखौ जानाय जाया माने मोनसे फोथायनाय दं आरोना बेयाव माने फिथाइ सामथाइफ्रा एबा माबा सुवा सुथि जायो बेफोरबायदि होननाय मानो होनबा बे आमथियाव जोङो इसोरनि सेराव बावग्रोनायनि उनावसो जोङो बेखौ जानाय जायो आमथियाव जोङो जेरै मा मा मा खालामनाय जायो होमबा जोङो गिबियावनो ओ रायजो रायजोनि मिथिं लेंन जानायाव जेनेबा आमथिसुवायाव लामा लामा हाग्रा एवनायनि मिथिं लिंनाय आइलें लेंनायनि उनाव जोङो अखानायैनिफ्राय मा होनो मावजेननो लायो आरोना बे माव जेननो लानायाव मा होन्दों बेबायदिनो सोरबा सोरबा जेनब नो थाइजौ खान्थालनि जानायनि बोथोर नालाय आमथिसुवा जेरैबाव होनदों जानो थाखाय जोङो सिगां मा खालामो सोरबा सोरनिबा नखराव जेनेबा बा इसोरनियाव बावग्रोनाय एबा सोरबा मा होनदों मन्दिराव लानानै फैनाय बेफोरबायदि बावउनायजों माने ए जानाय जायो । जेरै फुङावनो जेनेबा जोङो इसोरनि से-सेराव होग्रोबाय बिनि उनाव जोङो ओ मा होनो हाग्रा एवनाय जेनेबा हौवाफ्रा एबा सेंग्राफ्रा आ बारि एवनाय एबा रायजोनि बबावबा मा होनो बागानफोर एवनाय नङाबा लामा लामा एवनाय मा होनो बेफोरो बेफोरखौ मावनो मावनायाव बै थाइजौ खान्थालखौ जानो लाबोनाय जायो आरोना सोरबा थाइजौ सोरबा आनारस सोरबा खान्थाल आरो सोरबा लिसु बेफोरबायदि लाबोनानै मा होनो हाग्रा एवनाय समाव मा होनो जानाय जायो बेबो मा होनो सम लानानै जायो आरोना जेनेबा जोङो जाबाय थाया । बे बुस्थुआव जोङो लासै जेनेबा हाग्रा एवै एवै एवबाय आरो सान्दुं गोसानि सम बे सान्दुं गोसानि समाव मा होनो मा खालामनो थाखाय दाय जेनेबा गोजोन मोनहोनो थाखाय मेंगानायखौ मेंगाहोनो थाखाय जों बेयाव जानाय जायो आरोना बिफां बिफांनि बबावबा मोनसे सायायाव दसे जिरायथनानै जोङो ज हालायनानै जानाय जायो आरो हाग्रा एवखांनानै एवै एवै एवनानै जेनेबा जोङो फोथारसिम मोनहैयोबा मा होनो फोथारखौबोथ जों एवनांगोना जों फोथाराबो जोंनि मा होनो मोनसे ओ गोनांथार जोंनि मा होनो जायगा जेरै जोङो मा होनदों बाव माखासे जो जोलुर बादायलायनाय एबा काबादिफोर गेलेनाय एबा माबा मोनसे गेलेनाय जायो आरोना बे फोथाराव बेनि थाखायनो फोथारखौबो जोङो मा होनदों साफा खालामनाय जायो जोङो बेाव साफा खालाम खालामखांनायनि उनाव आवसोल मा होनो ओं माखासे बेदर खाजि जानाय जायो आरो ना बाव जुमाय लोंनाय जायो जेनेबा जों जनो ओ सोरनिबा फैसा मा होनो ओ बे खामानियाव रायजोनि खामानियाव एबसेन्ट जानाय बा मा होनो गैयि बेखौ मा होनो खना नांनाय बेफोरखौ ज खालामनानै बेदर एरै जानाय लोंनाय बेयावनो जायो बेदर खाजि ओरै एवखांनानै बेदर खाजि एवनाया एवबाय माखासे आरो ओरैजाय जोंहा सेंग्रा बोराय मोनसे जोलुर बादायलायनाय जायो आरो जेनेबा सिख्लाफ्रा सिख्ला खाबादि बादायलायनाय जायो बेफोरबायदियैनो आरोना बेयाव जोङो जोलुर बादायलायनायखौ मा होनो बोसोरफ्रोमबो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो लाबाय थाखायो जोङो जोलुर बादायलायनायखौ आ बोराय सेंग्रा मोनसे मोनसे हानजानि जानानै जोङो जोलुर बादायलायनाय बे बिदि जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे मा होनो सिख्लाफ्राबो ओरै मा होनो फारसे जायगा लानानै मा बा मा खालामनाय जायोैबाव खाबादि एबा खै बेफोरबायदि मा होनो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो आमथिसुवा नि दिनाव बेबायदि बिदिनो मा होनदों ओ एसे एनै गेलेनायनि गेजेरजों एबा मेंनायखौ होखारनो ओ मा होनो बेयाव रेस्ट लानानै जोङो मा होनदों बेदर ओरि जानाय जायो आरो ना बावबो माखासे जोथोब बोरै होनाय जायो जेनेबा जोङो प्राइज मानि होननानै बुंनाय जायो जायखौ जोङो जेनेबा सोरबा अननानै होनाय एबा रायजोनिफ्राय मेथाइ जानो साहा लोंनो देरहाग्रा साहा जानो हरनाय जायो बेबायदि बिदिनो जोङो आमथिसुवाखौ खुंनाय जायो आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो आमथिसुवाया मानि थाखाय खालामनाय जायो जे मानो थाइजौ खान्थाल जानो नङाबा बेजों लोगोसेनो बारि बागान एवस्रांनो आरो
बेफोरबायदिनिनो मा होनो खुंबोनाय बेखौ जों नुनो मोनदों दासिमबो दं आरो ना गोदोनिफ्रायनो जोङो नुबोदों एबा दाबो दङ एबा सोलिलांबाय थागोनखौ आं आसा खालामनांगोन महोनो जों बेफोरबो मोनसे जोंनि मोनसे फोरबो जेरै जोंनयाव बैसागु फोरबो ओ दङ दमासि दङ बेफोरबायदिनो फोरबो बायदि होननानै जोङो हमना लागोन आरोना जोंबो दा ओ
दे होनबा नोंथांजो जाथ'सिगोन ।